औ हेलौ
हेलौ
खोनादोंना?
खोनादों।
औ दे जोंहा दिनै बर'फोरनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनि।
दे।
ओ बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो आबाद गाहाय हारि होननानै मिथिबोजायो जाय ओ गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै संसार जाबोदों एबा रायजो खुंबोनायखौ नुनो मोनो।
औ
बर'फोरा आबाद महरै बेबायदिनो माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो बेनिफ्राय ओ मैगं थाइगंफोर सबाइ हारिनि आबादफोर फिथाइ सामथाइफोर आबाद मावनानै बर'फोरा गावसोरनि न' खौबो सुंथानानै लाखियो बेजों लोगोसे ओ रांखावरि हालोदखौबो मदद होनानै न'ख-न'खरखौ सालायबोनायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसेथ' माइ माइआनो गाहाय जाग्रा मुवा एबा आदार जायनि गेजेरजों माइ आबाद फोनानैनो बर'फोरा ओंखामखौ बनायनानै जानायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ।
बर'फोरहा माइ महरै आसु माइ माइसालि माइ बावा माइ बेफोरखौ फोनाय बा गायनायफोरखौ नुनो मोनो। ओ बर'फोरनि आबाद फोनाया गोदोनिफ्रायनो दोरोङारि हिसाबै माव-मावबोजाबो थानाय मोनसे आबाद फोनायनि खान्थिफोर बेफोराव ओ गाहायै दोरोङारि हिसाबै आबाद मावनायाव मोसौखौ हालेवनानै मोसौजों हालेवनानै आबाद मावबोनायखौ नुनो मोनो।
औ
हालेवनायाव नांगोल जुंगाल फोर बाहायो बेजों लोगोसे मै आरो खदालफोर बर'फ्रा गाहायै दैज्लां बोथोराव बांसिनानो दैज्लां बोथोरनि माइखौ गायनाय एबा फोनाय बेफोरखौ बेफोरबायदिनो माइआव गुबुन गुबुन रोखोमनि माइ फोनानै एबा गायनायखौ नुनो मोनो बेफोरनि गेजेराव दङ औ
मा होनो माइब्रा माइ बेनिफ्राय जोसा रन्जित आरो बेजों लोगोसे से परिमलबो गायनायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदि माइ गायनायफोरनि रोखोमफोरा गुबुन गुबुन जायगा लानानै गुबुन गुबुन जाबोनायखौ नुनो मोनो सोरहाबा गोबां हा दङब्ला बेबायदिनो गोबां रोखोमनि माइ माइ गायनायफोरखौ नुनो मोनो आरो सोरहाब्ला हाफोरा खम जायोब्ला मोनफा रोखोमनिल' माइ गायनायखौ नुनो मोनो आरो
औ
आबाद मावनायजों लोगोसे बर'फोरा गावसोरनि न'खौबो सुंथानानै लाखियो बेयो आरो बेखौ फालांगि हिसाबैबो बाहायनायखौ नुनो मोनो जायनि गेजेरजों आबाद मावनानै मोननाय माइफोरखौ फानहरनानै बो न'खरनि रांखान्थि हालोदखौ सुस्रांनानै ला फाखियो बेबायदिनो नोंथाङा सबाया हारिनि आबाद मावनायखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
सबाय हारिनो आबाद
औ
आंथ' सबायाइ हारिनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै बांद्राय मोजां मिथिया मिथिनाया
जायखिजाया अब्ला नोंथाङा नोंसोरथिंनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
जोंनिथिं गोबाङै माने गोरान आबाद जेरै मैगं थाइगं बेफोरखौ गोबां मावनायखौ नुनो मोनो आरोेमाने बिदिनो खु मेसेंनि आबाद दैज्लांनि आबाद बेफोरबायदि जेरै कबिफोर गायो फान्थावफोर गायो बेफोरनि अनगायैबो आरो गोबां आबादफोर मावनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनिथिंजाय
औ नोंथांमोननिथिं आबाद मावनानै जेनेबा आबादखौ न'नि थाखायल' मावो ना फालांगिनि थाखायबो मावनानै न'खरनि रांखान्थि हालोदफोरखौ सुस्रांनायखौ नुनो मोनो
ओ जोंनिथिंजाय आबादखौ गावनि न'खरखौ ओ सालायनो थाखायनि अनगायैबो जानायनि थाखाय बेफोरबायदिनि थाखाय खालामनाय जायो आरो
फालांगि हिसाबै इसिबां बाहायनायखौ नुनो मोना नामा?
फालांगि हिसाबै गाहाय फालांगिनि थाखायनो मावनायखौ होन माने बुंनो हायो आरो फालांगिनि थाखायनो माने मावनायखौ आरो गावनि न'खरखौ सालायनो थाखायनो आबादखौ माने मावनायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो गोदो माने जानायनि थाखायल' मावनाय जायोमोन आबादखौ नाथाय आथिखालाव माने गावनि न'खरखौ सालायनो थाखायबो माने आबादफोरखौ गोबां मावनायखौ नुनो मोननाय जाबाय आरो।
औ बेबायदिनो बिथांमोननिथिं आथिखालाव ओ आबाद मावनायाव माबायदि दोरोमफोर बाहायनानै एबा माबायदि खान्थिजों आबाद मावनायखौ नुनो मोनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
जोंथिंथ' नोंथां बिदिनो दोरोङारि खान्थि होननानै बुंङोब्ला दाथ' गोदान मुगानि माबायाव गासिबो दोरोङारि माबायानो गोमालांजोबनायखौ बुंनो हायो। गासिबो बांद्राय माने दोरोङारि खानथिजों आबाद मावनायखौनो माने नुनो थांला। गोदान मुगानि माने माबा माबानानै
जेनेबा मारै मारै आबादफोरखौ मावनाय जायो मा मा खान्थिजों बेफोरखौ एसे फोरमायनानै होदो
बेफोरो खान्थिनि सोमोन्दैथ' आं बांद्राय मोजां मिथिया मिथिनाया
जोंनिथिंथ' बेबायदिनो आथिखालाव गोदोनि बायदि मोसौफोर बाहायनानै जोंनिथिंबो बेबायदि आबाद मावनायखौ नुनो मोनला ओ बेयाव गाहायै ट्रेक्टरफोर बाहायनो जायो आथिखालाव
औ
बेफोरो गाहायसै आरो आरो मोसौफोरजों आबाद मावनाया माने बांसिन खस्थ'बो जायो। मानसियाबो खस्थ' मोनो मोसौआबो खस्थ' मोनो होननाय। होननानै बुंनायखौ गोबां आबादारिफोरनि खुगानिफ्राय खोनानो मोनो।
औ नों
ओमफाय बेनिफ्राय आथिखालाव अखानि बिबाङाबो जोबोद खम जाबोबाय जिहेथु बहाबा बहाबा जायगा जखायाव आथिखालाव अखाखौनो मोननो थांला आबाद मावनो थाखाय बेनि थाखाय गोरान गोरान जायगा फोरावबो सोरबा सोरबा साहा बागानफोरसो बानायनानै लानाय गय बागान फोर बनायना लानायफोरखौसो नुनो मोनसै। माइ आबाद मावनायखौ माने दै दैज्लाङाव नांगौ बायदियै अखा मोनैनि जाहोन नाव सोरबा सोरहाबाथ' माब्लाबा अखा गैयैनि जाउनाव पाइपजों दै बोनानै ओ दै सारलाय लायनानै माइ गायनायखौ नुनो मोनसै आथिखालाव
नंगौ नोंथां नंगौ।
अखानि सायाव सोनारनानैनो आथिखालाव माइआ अखानि बिबाङा खम जाबोनायनि जाउनाव माइआबो खम खम जाबोनो हमबोबाय माइनि फिथाइखौबो खम खम मोनसै जायनि गेजेरजों नांगौखौबो सुफुंनो हाया जायो।
बेबायदिनो जोंनि जायगायावथ' बांसिनानो हाफोरा एसे खम खम जायो। बेनिखायनो माने जायफोरा अखा हायो जाय हा हा खम बिसोरहा अखा हानाय सम समाव लोगो लोगो गायनो हायो। माइखौ ओमफाय जायफोरा हा बुरजा जायो बिसोरहा माने अखा हानाय समाव एसेल' गायखांनानै माने अखाया अखा हानाया बन्द' जायोब्ला बिनिफ्राय माखासे हाफोरखौ गायनोनो हाया जाहैयो आरो बेनि ओमफ्राय बेफोर हाफोरा ओरैनो बेखार थानांगौ जायो। बेफोरखौ बे ओरैनो बेखार थानाय हाफोरखौ मैगं थाइगंफोर गायनायखौ नुनो मोनसै आरो मेसें बोथो थोराव आरो सबाय फोर गायनाय जायो।
औ।
बेबायदिनो मैगं थाइगं हिसाबै जोंनिथिं इसिबां गोरान खेथि गायनाय जाया।
औ।
खालि दैज्लाङावल' माइ गायनायखौ नुनो मोनो आरो।
ओम।
बेबायदिनो सोरहाबा सोरहाबाल' फालांगिनि थाखाय सोरहाबा न'खराव गैयाब्ला बेफोरबायदि बेफोरबायदि न'खरासो गोरान खेथिखौ मावनानै मैगं मैगं थाइगं गायनानै माने फालांगियाव बाहायनायखौ नुनो मोनो। जेरै गोरान खेथि हिसाबै बिसोरो बायदि रोखोमनि मैगंफोर गायो। ओ बेफोराव मोननो हायो ओ सबाय बिमाफोर मोनो। ओमफायो बेबायदिनो ओ बानलु सिब्रु आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि फिथाइफोरबो गायनायखौ नुनो मोनो। जायफोरा न'खरनि रांखान्थि हालोदखौबो सुफ'नायाव हेफाजाब होयो। बे फिथाइफोरा गेजेराव मोननो हायो उम ड्रागन फिथाइफोर मोनो। ओमफायो बेबायदिनो सोरबा सोरबा गुबुन गुबुन फिथाइफोरखौ गायनायखौ नुनो मोनो आरो।
उम।
अब्ला दिनैनि आबाद मावनायनि बर'फोरनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
जागोन दे नोंथां।
औ।
औ।